औ खोनादोंना नोंथां। खुलुमबाय नोंथां। ओम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ ओंखारनिसिमबो नोंथां
औ आङो नोंथांजों जोंनि बर' समाजाव जौनि जौवआ माबायदि जायगा मोनबोदों बिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे
औ बर'फोरा माइब्रानि जुमाय बे माइब्रानि जुमाया बिसोरनि थाखाय मोनसे जोबोर गोथाव लुबैथि मुवा आरो बैसागु आरो खेराइ फोरबोफोर बायदि रंजाथाइ समाव बर' फ्रा माइब्रानि जुमायखौ संनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोबोर असे सोमोन्दोनि मानसिफोरनो मोजां मोननायखौ फोरमायनो एबा बैसो जानायफोरनो मान होनो थाखाय माइब्रानि रोसि लोंहोनायखौ जों मोननाय मोननाय जायो आरो आरो बेजोंनो मान दिन्थिनायबो जायो होननानै बर'फोरा फोथायो फोथायो आरो गोजोननानै लानायखौबो नुनाय जायो गामिनि बोराय बुरै फोरखौ जौ माइब्रानि मोनलों थङोबा बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो बिसोरो बर'फ्रा माइबानि माइब्रानि जौ रोसिजों समाजाव गोजौ मान लाखिबोदों आरो गावनि नआव माइब्रानि जौरोसि गुबुननो लोंहोनानै गावखौ गोसो गो गावनि गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनोमोन आरो ज बाइब्रानि जौ जुदि लोमहोनो हायोबा गामिनि मानसिफोरखौ सान्दुं अखा खामानि मावनाय दांनायफोराव बर'फोरा बर'फ्रा खुरैसे जौ नङाब्लानो जाथारामोन आरो गोदोनि दिनाव दाबो जों बेखौ नुनो मोननाय जायो बर'फोरा थांनानै थानायाव मावख्रुब दांख्रुब मावनायनि उनाव खुरैसे जौ मोनलोङाब्लानो गावनि देहाखौ लोरला ज्रब मोनलायनाय गोदोनि समाव जों खोनायो आरो दानि दिनावबो खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा साफा सानै सुबुंफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ आरो बे जौ खौ हासुदै गोजा जायोब्ला देहाया साख्रुब सुख्रुब मोनोब्ला खि खसा जायोब्ला बर'फ्रा खुरैसे जुमाय लोंनानै रग' बियादफोरनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनायखौबो जों फोथायनानै लायो आरो हामो होननानैबो हामनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो सिखावनाय जायोब्ला लामा सामा हान्थिनायफोराव हाग्रा बंग्रायाव आफोद खैफोद गैया गैयाबालानो बरफोरा जुमायनि बिदै लोंनानै एफा रैखा जायोमोन आरो खिलाय गोबालाय एबा कलेरा बायदि थैहां गरबहां खैफोदाव गो खख्लैनायावबो बर'फोरा जौ बिदै लोंनानै ओं लोंनानै होयो आरो। बेजोंनो माखासे दानायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। जौआ जोंनि ओ समाजाव निसा महरैल' नङा देहानि मुलि महरैबो जोंजों खामानि होबोदों आरो जोंखौ मदद होबोदों आरो। माइरंजों बानायजानाय जुमाय बर' खसा बर' फोरनि समाजाव जोबोर ओंथि गोनां ओंथि गोनां जायगा लाबोदों आरो। फुजा बाउनाय बेराम जब्रा जानायफोराव जुमाय नङाब्लानो जाथारामोन आरो। जों फुजा होनाय समावबो जौखौ जोङो उम गारनो हाथारा आरो जौखौ जोङो फुजा होनाय समावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' जोङो जुमाय सङोबा जोङो गारजा होनाय जेनेबा न'आव सालामि होनायफोराव जोङो बाहायनाय बे खौ नुनो मोननाय जायो जौ नङाबानो जों बर' न'खराव जोंनि बर' न'खरा गोसोखौनो सोलांनाय मोना आरो। जौखौ जों बेबायदिनो बाहायबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जोङो जौ खौ बेबायदिनो बाहायो ओमफ्रायहाय माइरंनो माइरंजों बानायनाय जुमायखौ समाजाव जोबोर ओंथि गोनां जायगा लाबोनाय खौ जों नुनो मोननाय जादों बर' समाजाव बायदि रोखोमै जौवया जोंजों लोगोसे जोंनि जोंनि समाजाव बाहागो लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। गोदोबो लाबोदों दाबो जोङो लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। मोसौ हालुवाफोरा लोरब्रां जालाङोबा एमाव दौनाय बे खौबो जों गारा ओम गारा आरो। आरो जुमाय मा होनो एमावखौ दौनानै गोरा राखां होनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो। मोसौआ बेमार जायोब्लाबो मोसौनोबो जोङो एमाव खौ दौनानै होनाय जायो। जौ एमावखौ दौनानै होयोब्ला मोसौखौ राखांनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदि जाथाया जोंहानि न'आवबो जादोंमोन। जोंहाबो खेबसे बेबायदि जानायखौ मा होनो जोंबो जोंहाबो बेबायदिनो खालामदोंमोन आरो बिनि उनावहाय गोरों गोरा मानसिफोराबो गोरों गोरा मानसिफोराबो आदारानो मानसिनि जुगि जुग जुगामि सोलिबोनाय हुदानि गुदि आरो जौआनो। जाय हारिया जायफोरखौ जानानै लोंनानै थांनानै थायो बेफोर आदारा बिसोरनि थाखाय जिउआरि देहाजों नागार हायै सोमोन्दो दंलायो आरो। बे सोमोन्दोनि थाखायनो बेनिखायनो बे बेफोर हारिनि मानसिफोरा गावबा गावनि जुग जुगामि आदारखौ नागारनांगौब्ला बिसोरनि देहा गोहो बोलोआ खमायनाय फैयो होननानै जों सान साननानै लायो आरो जोङो जाय जौ लोंदाउग्रा सुबुं बियो जौखौ ज जौ मोनलोङाब्ला सानफ्रामबो एसे एसे बाहायबाय थाग्रा सुबुङा जौखौ जुदि मोनलोङाब्ला गावखौनो गाव दुरबल मोननानै लानाय बेबायदि खोन्थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंनि समाजाव जौआ गोबां उम बाहागो लाबोदों आरो हाबा खेराइफोरावबो जों जौखौ बाहायबोबाय थादों जौजोंनो जोङो आलासि सिबिनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो आरो फस फानग्रा फोरावबो जोंङो गोथैनोबो जुमायखौ बावउनाय नुनो मोननाय जायो आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौबो गोथै गारहैखांनायनि उनाव जौखौ जुमायखौ जोङो खोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जौ जुमाय होनानैनो जोङो ओं गामिनि सुबुंफोरखौ गोजोन होनायखौ नुनो मोननाय जायो जौआ बे बेबायदिनो जोंनि समाजाव गोबां बाहागो लाबोदों दाबो लाबोगासिनो दङ आरो लालांबाय थागोनखौ जों आं नुहुरो आरो। दानिया आंनि बुंनांगौआ एसेयावनो जोबबायमोन नोंथां नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे सावरायनो दङ नामा?
औ नोंथां होमबा आं नोंथांजों मा होनो बिदि दामिन जौगानायनि सोमोन्दै औ खोनादों नोंथां। बिरोंदामिन जौगानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा
औ जायो।
जोंना बिरोंदामिन जौगानाया जोंनि मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां मा होनो सु सुबिदा होदों नङा होमबा नोंथां सामफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो जेरै फोनांजाब बेजों नङा होमबा जेरै मबाइलफोर बाहायो जनो मबाइलफोरनि गेज जेराव जोङो माबा नायो फेसबुक वाटसएप इन्स्टाग्राम। बा मा होनो भिडिअ कलफोरनि गेजेरजों जों मा जोंनि लोगोफोरजों मा खालामनो हायो जोङो लोगोफोरजों बा जोङो न'खरनि मानसिफोरजों जों मा सोमोन्दो खालामनानै बिस बिसोरनि मा होनो जोङो मोजां गाज्रि खौरां लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंना सिगाङाव मा होनो बेफोरबायदि गैयायाव जोंना मा सुबुंफ्रा जोबोद मा होनो खस्थ' जायोमोन आरो ना जोंना।
औ
बेफोरबायदि मा होनो फोनांजाब बेजोंफोर गैयियाव जोंनााव मबाइलफोर गैयियाव बा गारि मथर गैयया जोंना सुबुंफोरा मा जायोमोन थाबायनानैनो गोबां गोजान गोजान जायगासिनो जों ना मा थांनानै जोंना जेनेबा न'खराव जोंना हाबाफोर बा खस्फोर दंबाबो मा रादाबखौ हैनांगौ जायोन नङा होमबा नोंथां?
दा जोंना मा बिसोर मा होनो जोंना बिरोंदामिन जौगानायनि थाखाय जोंना दा सुबुंफोरा मा थांनांगौ गोनांथि गैला आरोना जोंना बे मबाइल फनफोरनि गेजेरजोंनो बा मा होनो बेलेग मा होनो लेपटपफोरनि गेजेरजोंबो जों रायलायनो हायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि गेजेरजों ना जों गुबुन हादोराव थानाय जोंनि मा होनो न'खरनि मानसिफोर बा मा होनो लोगोफोरजों जोङो सोमोन्दो लाखिनो होननाय नङा होमबा नोंथां जोंना बेबायदिनो मा मा होनो फोनांजाब बिथिङाव बेबायदिनो बिरोंदामिन जौगानि जोंना मुलाम्फा होदों आरो ना जोंनो बेबायदिनो गासिबो जोङो मा होनो बुहुमनि सुबुंफोरजोंनो जेनेबा सोमोनदो लाखिनो हायो आरो ना बिरोंदामिननि गेजेरजों। बे मा होनो ससिल मिडिया बा मबाइल फनफोरनि गेजेरजों नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आरो‌ दहा जोंना देहायारि बिथिङाव जोंङो मा सिगाङाव मा जायोमोन जोंना मोजां रोखोमनि मा होनो सासे मा होनो डाक्टार थायामोन आरो मा होनो देहा फाहामसालिफोर थायामोन आरो मा होनो जोंनिया दा जोंना मा जायखि बायदि मा होनो जौगा थाखोनि जोंना माखासे मा होनो देहानि माखासे आदोनायग्रा आगजुफोर ओंखारबाय बा होनो माखासे इनजे टिकाफोर ओंखाबाय जोंना सिगां समाव बेबायदि गैयामोन ना जोंना दा बेफोर मा होनो दिरुंगामिनि जौगानाय बेखाय जौगानायनि थाखाय जोंनिया मा गोबां मा होनो मोजां मोजां मा होनो डक्टरफोरबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जोंना जोंना माखासे मा होनो माखासे जोंना देहायारि मा होनो जेरै आनजाद नायग्रा एक्सरे फोर आरो गोबां मा होनो सन'ग्राफिफोर खालामग्रा बुस्थुफोर ओंखारबाय आरो मा होनो जोंना बेफोरखौ मा होनो रैखाथिनि थाखाय जोंना माखासे गेरामफोरखौ रैखाथिनि थाखाय जोंना गोबां जौगा थाखनि माखासे मा होनो
द
माबा बिजिफोर मुलिफोरबो दिहुनबाय नङा होमबा नोंथां जोंना बेफोर मानि थाखाय जादों होनबा जों ना बिरोंदामिन जौगानाय थाखाय जोंना जादों नङा होमबा नोंथां जोंना आरो माखासे जोंना जेरै जोङो मैगंफोराबा जोंना खोमाफ्रा एसे मा होनोनाव जेंना जायोबा खोनानायाव जेंना जायोबाबो जों मा दानिया मा होनो खोनाग्रा जन्थ्र' लानो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना मेगना जोंनो जेब्ला माबा जाहोनाव जोंना मेगनफ्रा मा होनो एसे गाज्रिफोर जायोबो जों मा खालामनो हायो जोङो जों मेगनाव गानबा ससमाफोर गानो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो बे मा होनो सोलोंथाइ बिथिं आरो माखासे खामानिफोराव जोंना मा ओरै दानियाथ' जोंना गासैबो खामानिफोरा इन्टारनेट बा अनलाइननि गेजेरजोंसो जाजोबगौ नङा होमबा नोंथां जोंना सिगांनि समाव मा जायोमोन मोजां फरायसालि बा फरायसालिमाफोर मुलुगसोलोंसालिफोर गैयनि थाखाय मा जोंना गोबां मा होनो सुबुंफ्रा फरायनाय गोसो दंबाबो मा होनो सोलोंनो खाबु मोनामोन नङा होमबा जोंना दा मा ओमफाय बिरोंदामिन जौगानायनि उनाव जोंडो मा गोबां सुबुंफोरा जोंहा दा मा गोबां मा होनो अनलाइन कचिंफोर लानानै बा थाख अनलाइन थाखोफोर लानानै जोंङो मा गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरिफोरजों जों मा सोलोंथाइ लानो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना बेनियैबो मबाइल फन लेपटप बा कम्पिउटारफोरनि गेजेरजों जों मा जोङो मा होनो माखासे मा होनो डिजिटेल थाखोफोरखौ लानो हायो आरोना जोंना आरो बेनि अनगायै जोङो मा माखासे जोंहा दानि जुगाव मा होनो माखासे स्कलारशिपफोर मा होनो स्कलारशिपफोरखौ बानायनाय बा माखासे मा होनो समफोर माबा खालामनाय जेनेबा फरायसाफोरनि थाखाय मा होनो एप्लाइ खालामनाय बेफोरनि थाखायबो जोंना मा बाहायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना मा माखासे मा होनो बेंकफोरावबो बाहायनाय जायो जोंना आरो मा होनो देहा फाहामसालिफ्रावबो जोंना बाहायोना जोंना माखासे खामानिफ्राव जोंनो दा मा होनो कम्पिउटारफोर नांगौ जायो। बेफोरखौ जोंना मानोथा माबोरै मोननो हादों जोंना बिरोंदामिन जौगानायनिफ्रायसो जोंना बेफोर बुस्थुफोरखौ मोननो हादों नङा होमबा नोंथां जोंना आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा लामा सामा गारि मथर सिगाङाव जाबायदि मा होनो मानसिफोरा मा जायोमोन लामा सामा मोजां नङिनि थाखाय जोंना मा होनो जिब जुनारफोर जोंना हाग्रा बंग्रा फरायसालिफ्रावबो थांनो गिथाव बा अबा जायगाफ्राव थांनोबो गिथाव मोन नङा होमबा? होनना सिगांनि मा होनो बिब' बिबैफ्रा खोन्थायो जेनेबा दा गामिफोरावनो जोङो लामा सामाफ्राव मा होनो गोबां जिब जुनार बिथाव जों मोसा लख्राफोर थायोमोन ना बेफोरनि थाखाय जोंना मा ओंखारनो गिथावथाव जायोमोन आरोना आरो जोंना गारि मथरफोरबोथ' गैखायामोन आरो लामाफ्राबो दानि बायदि नं फाक्खा नङामोन बेनि थाखाय मा होनो सुबुंफ्रा जोंना मा थांलायैलायफ्राव जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो आरो दैमाफोराव जोंना मा दा जोंनाया मा होनो बिरगामिन जौगानायनिफ्राय जोंनिया मा गोबां मा होनो माखासे जौगा थाखोनि जोंना माखासे दालांफोरबो लुनो हाबाय नङा होबा नोथां?
जोंना दा बुंलुंबुथुर दैमाफ्रावबो गोबां दानांगौ दंसै आरो जोंना गामि ओनसोलफोरनि माबाफ्रावबो दैमाफ्रावबो गोबां मा होनो मोजां मोजां दालांफोर लुनानै लानो हानाय जाबाय नङा होमबा नोंथां जोंना दा आरो जोंना बेफोरनि अनगायैबो जों माखासे रंजानाय जों रंजाथाइ लानो हायो जों दा मबाइलफोरनि गेजेरजों